औ नोंथां खोनादोंना
अ नोंथां दासो खोनाबाय आं नोंथा
औ नोंथां
औ नोंथांमोननिजा दा बोथोरा बोरै सोलिबाय दं हा
अ जोंथिंथ दा बोथारा जोबोद सान्दुं गोजान नोंथां गरमाबो जोबोद बारा जाना दं नोंथां
अ माइफोर गायखांबायना नोंथां
औ नोंथां माइखौ जोंथिं बांसिनानो गायखांबाय नोंथां सोरबा सोरबा दाबो गायगासिनो दं नोंथां गासिबो गायखांजोबाखै
अ मा माय गायो नोंथां नोंस्रा
अ जोंनियाथ रन्जित होननाय माइखौ गायदों नोंथां
अ जोसा मायब्रा बिदि गायाखै नोंथाङा
अ जोसाखौ जोंहा गायाखैनो नोंथां ओ गुबुनफोरा गायदों गायनाया जोंहा
अ नोंथांमोननिजा आरो बिदि मायगायनायनि आबादनि आरो बागै मा मा आबाद मावबावो नोंथां
अ जोंथिंथ दा दैज्लां बोथोराव बे माइखौलसो गायो नोंथां ओ सोरबा सोरबा औ फाथो फैयो नोंथां दा बे दैज्लां बोथोराव
औ फाथो ओमफ्राय बिदिनो भिन्दि मैथा बिदि
औ बिसोरखौ मावो नोंथां जों बेफोरनो यबो जों गावबा गाव न'आव जेरै मैथा मैथा गोजा मैथा बांगाल भिन्दि जोगोनार बेफोरखौ मावो नोंथां बेफोरखौ जानायजों लोगोसे हाथाय सोहोराव फाननानै फैसाबो रांबो मोनो नोंथां बिनि थाखाय गायनाय जायो नोंथां
अ
नोंसिनिथिंलाय माबायदि नोंथां
माया नोंथां माइ गायनाया ना
औ नोंथां बिदिनो आबाद
माइनि औ आबादखौनोथ' नायनायखौ जों जा मोजां मोजाङानो थांबा नोंथां दैफोराबो नांगौबायदि मोनबाय
बिनिफ्राय नोंथां मिथि दैज्लां बोथोरनि अनगायै मेसें बोथोराव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
र
हेल' नोंथां